औ नोंथां।
मा खामदों नोंथां?
नोंथां आङो नै नै मोननायलाय ओमफ्राय नोंथाङा मा खामगासिनो दं?
आंबो नै बेयाव ओरैनो आयजो जालाबायगासिनो दं आरो ओमफाय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां?
औ जानोथ' जाबायलै नोंथां औ।
आतसा ओमफाय मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया नोंथां आंथ' दिनै बुंनानै बुंजोबनो हालाबायदिसो मोनबाय आं नोंथां। बुंनानै थाङोब्ला जोंहा गिबि गिबि जानाय आदारावनो दं जोंहा अनलाजों दाउजों दङ' ओमफ्राय थास' बिमार थास' बिबारजों अमा बेदरजों दङ' ओमफाय ना भाजि दंबावो नोंथां माने जोंहा दिनै जांख्रा जाहैबाय नालाय लाय बिराद बुरजा जाबाय आरोना नोंथां।
औ आतसा आतसा ओमफाय बोथोरफोरालाय
खोनायाखै नोंथां?
बोथोरफोरालाय बोरै होनदांआं नोंथां?
बोथोरा नोंथां दोमैलुलु जानानै दं नै दाथ' एसे मोनाबिलिबो जाहांबाय नालाय। दोमैलुलु जानानै दङ' आरो।
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खामगासिनो दं?
आं जिरनानै दं होनदोंलै दहायनो नोंथां?
अ ह ह ओमफ्राय जामुं आदार ल' जाबाय नोंथां ओइ र'
जाबाय नोंथां दहायनो जाबखय जानायालाय जाबाय नोंथां दहाय जागोन खोनाना?
अ औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों।
आतसा।
ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा जोब्बाय नोंथां?
गायनाय फुनायफोराथ' जोब्बायानो होनजायो आरोना नोंथां।
मा मा जाखो जानायावलाय ओमफ्राय नोंथां?
जानायाव बिदिनो मा होनो जोंहा बिदिनो गोबां ओंख्रिफोरानो बिराद बुरजा मोनलै जोंनाबो बिदिनो। अनलाजों दाउ दहाय नोंथां होननाय बादि बिदिनो जोंनाबो बिदिनोमोन ओमफ्राय सबायजों दावउबावोमोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो बाथोन बाला देलाबायनायमोन औवा मेवाइफोरनि। ओमफ्राय आदसा नोंथां दायो नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नोंथां औ फ्रियानो औ।
आदसा नोंथाङा फ्रिब्ला आं मोनसेटपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां
ओम ओम।
सावरायनो हागोन नामा नोंथां जोङो लहाफोरखौ दानि जुगाव बोरै अ जोङो लहाफोरखौ दानि जुगावहाय मा मा आइजेंफोराव बाहायनाय जायोबा मा मा आइजेंफोराव जोङो। नुनो मोननाय ज बेफोरनि सायाव नोंथा फोरनो हागोन नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां
खोनायासै नामा नोंथाङा ए टपिकआ बेनो जे मा होनो जोङो दानि जुगावहाय लहा बुस्थुफोरखौ मा मा आइजेंफोराव बाहायनाय जायोबा जो मा मा बस्थुावो लहा बुस्थुफोरखौ जोङो नु मोननाय जायो बे खनसे नोंथाङ फोरमाय हागोनामा
औ औ हागोन नोंथां हागोन
बिदिबा नोंथाङा फोरमायदो
औ जागोन दे नोंथां जागोन होमबा आं फोरमायलांसै लहायाथ' लहायाथ' दानि जुगावहाय जोङो बिराद गोबां गासै मुवा आइजें आयलाफ्रावनो जोङो बाहायखायो नोंथाङाबो मिथिखायो गिबि गिबियावनो जोङो बुंनो थाङोब ल' हा होननानै बुङोब्ला जोङो लहाखौहाय जोङो न' लुनाय सिं मटर साइकेल गारि गुरा गासैयावबो बाहायजोबनाय जाखायो गासैयाव जोङो लहा होननानै बुंब्ला खौ जोङो उरां जाहाज जोंनि दैमाजों खारग्रा जों जाहाजफोर आरो रेलगारि जाय बिराद गोलाव दाबा बिराद बुरजा थायो बेफोरावहायबो जोङो गासैयावबो लहा होननायखौ बाहायगोन लहा होननानै बुंब्लाथ' लहा गैयाबा दानि जुगावहाय जेबो जाला एबा जेबो खामानियानो जाला होननानै बुंजायो लहाखौथ' जोङो
आसिाब
इ नोंथां ग सिनिफ्राय जोङो बिदिनो लहाफोरखौहाय बांसिन बिबाङै मोननाय जायो जोङो लहाफोरखौथ' जोङो जोंनि बे आइ जों आइला मुवा बेसादफोर जोंनि बुहुम बिखानि सायावथ' मोना जाहैबाय नालाय नोंथां
औ
बेखायनो बेाय लानो थाखाय जोङो मोननो थाखाय जोङो हा सिंनिफ्रायसो जाव सखांनो गोनां जायो आरोोना नोंथां जोङो
औ नोंथां औ
लहाखौहाय जोङो लहाखौहाय जोङो बिदि बाहायनो थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन महरावहाय जोंहा महर होनो थाखाय जोंहा लहाखौहाय गिबि गिबियाव जोङो दुंथाय एबा दुंथायनि गोहोजों जोङो बि दुं होनानै जोङो आवलि होननानै गुबन गुबुन महर फ्रावहाय जों होनो हायो आरो नोंथां जेरै जोङो गारि गारि मथरखौनो हम हमनानै ला जोङो गारि मथराव जोङो मा बाहायनांगौ लहा लहा बाहायनांगौ लहाखौहाय जोङो बि दि गुबुन गुबुन सेब एबा महर होनो थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन आइजेंफोर दं जाय यावहाय जोङो लहाखौहाय जोङो बिदुं होनानै जोङो आवलि होनानै जोङो बेवहाय लुनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां जेरावहाय जोङो लहा खौहाय जोङो गुबुन गुबुन महर होनो हायो लहायाथ' नोंथां जोङो मा मायाव बाहायो होनबाथ' जोंना बेफोरानो आरो लहा होननानै बुङोब्ला जोङो लहाखौ जों बयबो मिथिखायो जायखौ होननानै बुंनाय जायो इंराजियावहाय जेरै लहा जोङो बेफोरनि बेफोरनि बागैहाय सावरायनो थाखाय जोंहा सम मा बिराद गोलाव नांगौ जायो नाथाय जि हागौ जोङो सुंथाबै फोरमायलांनो नाजादों आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ जोङो आरो लहा लहाखौहाय बाहायनो थाखाय जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै गुबुन गुबुन महरावहाय जोङो बांसिनै जोङो बांसिन महरावहाय जोङो बांसिनै दिरुनो जेबा जोङो जोंनि बे लांदाङा खाइजोंहाय जोङो जावनानै मोना जायनि थाखाय जोंहा गिदिर गिदिर मेसिनफोर नांगौ जोङो जायखौहाय गिबियाव जोङो लहाफोरखौ मोनजेनदों होमब्ला जोंथ बिब फोरखौहाय मिथिला जाहैबाय नालाय नोंथां बेफोरखौहाय जोङो मिथिनो थाखाय जारिमिन फरायनांगोन एबा गोदोनि जाथायफोर फरायनांगोन नाथाय दिरुननो थाखाय लहाखौनो बाहायनाय जायो एबा लहानि मेसिनफोरखौहाय जोङो बाहायनाय जायो जेरावहाय जोङो लहाखौहाय दिहुननो हायो लहानि लहाखौहाय जोङो दायो लहा लहाखौहाय जोङो सिफायनो थाखाय जोङो जोंनि बे लांदां आ खायजों हाया जायखौ लहाखौ सिफायनो थाखाय लहाजों लहानि गोनांथि होननानै जेरावबो खोथायावनो दंजोबो जेरावहाय जोङो लहाखौ लाहाजों लहाजोंसो सिफायनो हायो होननानै बुङो जेराव आरो जोङो लहाखौहाय जोंनि लांदां आखाइजों सिफायनो हाया होननानै नोंथाङाबो मि थिखायो होमबा नोंथां आङो जि हागौ नोंथांनिसिम फोरमाय हरबाय होनबा नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायहरफिननो हागोन नामा नोंथाङा दे होमबा फोरमायनायलाय नोंथां
औ बिदिबा आं फोरमायनो नोंथां एसे ना
औ जागोन दे नोंथां
नोंथाङाथ' दानि फ्राय खोथाफोरखौनो बुंलांजोबाय अब्लाबो आङो नोंथांनो सासे आंनि जे खिनि मोनथिनाय आङो बेफोरखौ नोंथांनो फोरमायहरनोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां
ओ औ जोङोथ' दानि जुगाव गोबां बिदिनो लहाफोरखौ नुनो मोननाय जासै जोङो बिदिनो होन बबेबा मोनसे गारि मथरखौनो होनबा बिदिनो उरां जाहाजफोरखौनो होन बा बिदिनो नावफोरखोनो होन आरोना नोंथां बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना दानि जुगावहायो जोङो बिदिनो गोदोहाय जोंथ' बिदिनो हाफोरनि हाफोरनि बिदिनो वाल फोर होनाय बा बिदिनो मा होनो खुन्थियाफोर होनायखौसो जोङो नुनो मोनो मोन बा जोङो फ्राय जोङो बांसिन औवानि हेफाजाबसो लायोमोन आरो गोदो नाथाय जोङो दानि जुगाव जोङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो लहाजोंनो जोङो बिदिनो गोबां आइजें आयलाफोर बानायनायखौबो जों नुनो मोनसै जेरै होनो थाङोब्ला मा होनो जोंहा बिदिनो न'फोर लुनोब्लाबो लहानि गोनां जासै मानो होनोब्ला बैफोर लहाफोरजों जोङो न'फोरखौ लुयोब्ला नवा आइजेंफोरा गोरा जायो नालाय नोंथां जोङो बैफोरखौ औ जोङो बै औ बेफोरखौ जोङो मा होनो न'आव बाहायनाय जायो जे जोंनि न'फोरा बिदिनो मा होनो बारहुंखाबा बिदिनो माबा मोनसे गोसाफोर माबाफोर गोग्लैदेरोब्ला बैफोरावहाय बिदिनो बायला बायलि जायैनि थाखाय जोङो बेनि जाहोनावनो जों मा होनो लहाखौ बाहायनाय जायो जेरै जोङो लहाखौ बोरै बा बाहायो होनोब्ला मा होनो जोंनि खुन्थिया बा जोंनि बिदिनो माबा मोनसे बा मोनसेयाव गोरा बुस्थु नांगौब्ला जोङो बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो आथिखालनि जुगाव दानि जुगाव जोङो गोबां नुनो मोनसै लहाफोरजोंनो थिं दोनायखौबो जोङो नुनो मोनसै जे जोंनि न'फोरावहाय उखुम नांगौ जानाय बेफोरावबो जोङो थिंफोरखौनो दोननायखौ जों नुनो मोनसै बा जोङो थिंफोरनि थिंफोराव बिदिनो खासथाबनाय मोनसे आइजें थानाय जों नुनो मोनसै आरो होनबा मा होनबावो बिदिनो गोबां फ्राय जोङो बांसिन नुनो मोनबावो जों लहाफोरनि मा होनो आइजें आयलाफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो जों नायनो थांबावब्ला बिदिनो होननो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो मथरावनो होनानै जोङो फ्राय बांसिनानो लहानि आइजेंफोरखौसो जोङो नुनो मोननाय जाखायो बा जोङो बिदिनो गारिफोरनि पार्टफोरखौहाय मा होनो लहानिसो मोननाय जाखायो जाहाथे बेफोर गारिफोराबो बिदिनो नस्थ' जाया बा बिदिनो मा होनो गाज्रि जायिनि थाखाय जोङो बिदिनो मा होनो लहाफोरखौ नुनो मोननाय जासै आरो जोङो मा होनबावो बिदिनो फ्राय जोंहा बिदिनो मा होनबा उरां जाहाजफोर बा नावफोर बेफोरावबो जोङो फ्राय बांसिनानो मा होनो लहानि हेफाजाब लानांगौ जायो मानोना जोंहा बिदिनो लहानि हेफाजाब लायाबा बैफोराव बिदिनो औवाफोरनि दोसथाबलाबायोब्ला बैफोराव गुदुं जानानै मा होनो गोबां बिबाङावनो दै हाबगोन नाव जाहाजफोराव बा बिदिनो उरां जाहाजफोराव मा होनदों
खुनदा सुनदानि जेबो गोनांथि गैलिया
गोग्लैनोबो हागौ उरां जाहा फोरा जाहाथे बेफोरावहाय बिदिनो बारफोर हाबनानै बेनि जाहोनावनो जोङो मा होनदों लहानि गोनांथि लानाय जायो जोङो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो साइकेलखौनो होन
औ
खेलखौनो होनजाया बिदिनो गोबां औ नोंथां औ जोंहा बिदिनो गोबां मा होनो साइकेल फोरखौबो जोङो नुनो मोनो लहानिनो आरो गारि मथरखौबो जों लहानि नुनो मोनो आरो फ्राय जोङो बांसिन नुनो मोनबावो जोंहा बिदिनो अबेबाफोर जिब जुनारफोर हो थैनोब्लाबो जोंहा मा होनो जें मा होनो जिब जुनारफोर होथेनो बेयाव पेन्सिं खानाय जायो जे बेफोरखौबो जोङो लहानि नुनो मोनो बा खुन्थियाफोरखौबो जोङो दहानि नुनो मोनो गोबां फ्राय जोङो बांसिन बुस्थुफोरखौनो लहानि जोङो बुस्थु आइजें आइला जोङो नुनो मोनो आरो मा होनबावो जोङो औ आरो जों मा होनो बिदिनो न'फोराव जोङो न'फोरखौ समायना खालामनो थाखाय जोङो बिदिनो बै न'फोरावहाय बिदिनो ग्रिलफोर होनाय जायो बा जोङो बिदिनो समायना होनो थाखाय बेैफोरावहायो बेफोरबायदि ल' आइजेंफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जों नुबावो जे जोंहा बिदिनो गोबां बिबाङावहायो ल'हाफोरखौनो बाहायनाय जायो बा ल'हाफोरखौनो मोननाय जायो दानि जुगावहायो गोदोथ' जोंहा बिदि ल'हानि बांद्राय एथ'बां बेबस्था गैयामोन जायनि जाहोनाव जोङो न' फोरखौबो गोरा लुनो हायामोन नाथाय जों आथिखाल जुगाव बिदिनो गोबां गोबां गोरा गोरा गोरा गोरा न'फोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां
औ-औ नोंथां औ-औ
औ जोङो बेफोर बेफोरो बाथ्राफोरखौ जोङो खुगाजोंनो फोरमायनो हाया अब्लाबो नोंथाङा जे आंनो ससे बाथ्रा फोरमायनो होबाय बा आङो नोंथांनाव ससे बाथ्रा फोरमायना होबाय बेफोरजों आ बेफोरजोंनो जोङो बेफोर मा होनो आंनि सोंनाय खौ नोंथाङा एसेआव फोजोबहरनाय थाबाय आं नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय आरो ना नोंथां ओ दे दिब्ला दे बिदिब्ला नोंथां
औ-औ-औ-औ जागोन दे नोंथां
औ दे नोंथां दे